औ खोनादोंना नोंथां? माबाम मोन औ नों बेस्थ' नामा नोंथाङा?
दाथ' बेस्थ' नंथ'वा।
अ होमबा जों मोनसे माबा बाथ्रा सावरायलायनि।
औ दे सावरायजागोन।
होमबा जोङो गोदोनि बर'फोरा गोदोनि बर'नि रायजो जानायखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ औ फोरमायजागोन।
अ दे होनबा बुंनाय। बोरै बोरै रायजो जायोमोन गोदोनि समाव
गोदोनि रायजो जानाय होननानै बुङोब्ला थ' जोंबोथ' बिदि गोदोनि रायजो जानाय नङा जानाय नङा नालाय जों जि खोनाबोदों बिनि बागैनो आं एसे खोन्थानिसै। औ जों जिखौ आबै आबौनिफ्राय खोनाबोदों इफोरनि बिफोरखौनो जों लानानै आं एसे खोथा बुंनोसै आरो।
औ
औ गोदोनि संसार जानाय होनोब्लाथ' गोदो गोदोनि न'फोरनिफ्राय लानानै आं बुंगोरनोसै।
औ औ दे बुंजागोन दे नोंथां औ।
सिगां समावथ' ओरै जोंनि साइडखौबो हादानसोमोन होननानै खोनानो मोनदों जोङो।
औ
औ बे-बेफोर खौवो जों दंफांफोरखौ दानस्रांनानैयो साफा खालामनानै लामा सामा एसे एनै खालामनानै न' लुगोरनानै था दों आरो सिगांनि समफ्राव।
औ।
बेफोर न'खौ जोङो थिं थिं बाहायनाय बा फाकानि न'फोरखौ जों सिगां समाव नुनो मोनामोन आरो।
औ।
बेखौ जोङो थुरिजों नङाब्ला नारा जाय माइ हाखोदा नारा
औ।
बेफोरजों बानायोमोन होनना जों खोनानो मोन दों आरो आरो इन्जुरफोरखौ औवानि बानायनानै हाजों लिरनानै बेयावनो थायोमोन होननानै जों खोनादों आरो गोदोनिखौ।
औ।
बिनिफ्राय जोङो गाव गावनो गावसोरनो बिदिनो आबाद मावनानै माइ माइफोर गायनानै बेनिफ्राय मेगं थाइगं गायनानै गावसोरनो जि नांगौ एफोरखौ गावबागावनो दिरुननानै लादोंमोन आरो। बेनिफ फ्राय आरो जि गाननाय जोमनायखौ नायोब्ला
औ।
बेफोरखौबो जोङो बर' आइजोफ्रा
औ।
गावनि आखाइजोंनो खुन्दुं खुन्दुं दिरुनन्नानैयो
औ।
इन इं इन्दि जि माने एम्फौ फिथोबनिफ्राय आरो खुननिफ्रायबो खुन्दुं दिरुननानै
औ
जि दायोमोन होननानै जों खोनानो मोनदों आरो
औ
बेफोरखौज आरो बेफोरखौ समायना रमायना खालामनो थाखाय गावनि आखाइजोंनो बेफोरावो गा बिबारनि बिब बार आरो दंफांनि बिलाइफोरजों जों गाबहोयो होननानै खोनानो मोनदों आरो हालदैफोरखौबो गाब गाब होनायाव बाहायोमोन होनना खोनादों आरो
औ
बे बेफोरजोंनो समायना रमायना गाबनि जि जोम दख'ना गामसा दानानै जोङो गानबोदों होननानै खोनादों आरो बेनिफ्राय आरो ओ न'आवनो जिब जुनार फिसिनानै दाउफोर अमाफोर बिदि लानानै सोरबाफोर न'खराव आलासि दुमसि फैयोब्ला
औ
थाइसेबो रां खहा खालामा लासे बेफोरखौनो जाहोहरोमोन होननानै बेफोरखौबो खोनादों आरो
औ होनबा नोंथां औ औ
औ बेनिफ्राय आरो जेनेबा जों दिनैयो जोंनाव मैगं मैगङा माने सबाय बिमा दं आरो ओमफ्रायो गुबुन न'सेनाव बिदिनो जोगोनारफोर दङ बिदिब्लाथाय जोङो सोलायलायनानैबाबो राननानै जानायखौ बेखौबो जों खोनाबोनो मोन्दों आरो
औ औ।
रां बाहायालासे बेनाव गैयिया आंनाव दंब्ला जोङो बेखौ सोलायलायनानै जानायखौबो जों नुबोनो खोनाबोनो मोनदों आरो।
औ औ।
बे बेनिफ्राय आरो। गोदोनि दिनावथ' अ बुंलाय।
औ होनबा नोंथां गोदोनि दिनावहाय मा मा जायोमोन मानसि?
अ। गोदोनि गोदोथारनिखौथ' जोङो मिथिला बेनिफ्राय जिखिनिनिखौ जों मिथियो बेनिखौ बुंनोसै। जिखौबो जोंनो आबौ आबैमोनहा खिन्थादों बे जरनिखौनो बुंनोसै आरो
औ औ जागोन नोंथां
औ माइ आबाद खालामनानैनो जायोमोन होनना मिथियो आरो ओंखाम जानानै ओंखामखौनो जायोमोन आरो बे सिगांथारनिखौथ' जों मिथिला जाहैबाय सिगां थारनिखौबो जों बिजाबफ्राव फरायनानै मोनदों आरो बेफोराव बेफोरावबो जोङो फिथाइ सामथाइफोरखौल' जानानै थांनानै थायोमोन होनना खोनानो मोनदों फिथाइ सामथाइफोर जिब जुनारफोर मोनोबा ओं गोदो थाननि दिनाव ओं बेनि ओमफ्राय आरो फिथाइ सामथाइ जिब जुनारफोरखौ जायोमोन होननानै अन्थाइजों हाथायजों अर फोजोंनाय बेफोरखौबो जों खोनानो मोनदों बा बिजाबो फरायबोनो मोनदों आरो गोदोनि दिनाव
औ
औ बेनिफ्राय आरो आरो आं बांद्राय गोदोनि बुंनो थांला जि जिखिनि एसे एसे गोदोफोरनिखौ बुंनोसै आरो बे समावथ' गारि मथर इदि इदिबो गैयामोन नालाय
औ
बे समावो मोसौ गारि फोरखौ बाहायनायखौ जों खोनानो मोनदों आर मोसौ गार रि गराइ गारि बेफोरजोंनो थांलाय फैलायखौ खालाम ङो मोननो आरो
औ
औ
मोसौ गारि ओ मोसौ गारि गराइ गारिखौ मायाव बाहायोमोन नो नोंथां
मोसौ मोसौ गारिफोरखौ बिदिनो मायबा मोनसे अजन बुस्त बुस्थुफोर लाना थांनोब्ला मा जेरै माइफोर आरो उम फालांगि एसे एनै फालांगिफोर खालामनाय समफ्राव दंफांफोर बिदिखौ थिखोना लाङोमोन होननाय खोनादों आरो गराइ गारिफ्राव आरो बहाबा गोजानाव थाङोबा मानसि मानसिफ्राबो थाङोमोन आरो गाखोनानै बे गराइ गारिफ्रावनो बेनिफ्राय बांसिनथ' गोदो थाबायनायानो सोलियोमोन गोदोनि दिनफ्राव
औ
उम दायो अब्ला नोंथाङा जिखौ मिन्थियो एसे खिन्थाना होदो
औ बिदिब्ला आङो दा जोङो नुनायखौनो खिन्थानोसै
अ जागोन दे दानि जुगखौ खिन्थादो अब्ला
औ जोंनि जोङो सिगां आङो सिगां नुजेननायनिफ्राय आंखौनो हमना लाबाय आं एसे सि सिगां नुजेननायनिफ्राय औ बांद्राय जेनेबा ओ न'फोरखौ बुंग्रोनोसै न'आ जोंना हानि जोंथि थिंजायनियाबो न'निया न'फोरा हानिमोन हानि आरो थिं होनायमोन आरो बबेबा नारानि बा थुरिनि होनायमोन
औ
औ बिनिफ्राय जे इन्जुरखौ औवाजों बानायनाय जायोमोन
औ
औ बे औवाजों बानायनाय इन्जुराव जोङो गोबोरखिजों हा होनानै लिरनाय जायो
औ औ
औ बेनि उनावहाय बेखौ लिरखांनानै बेहायनो मानसिया थासिगोन आरो सिगांनिया जानाय ओ जोंनि एसे सिगां नुनाया जानाय लोंनाय ओ ओंखाम ओंख्रि संनो थाखाय गेस गैयामोन दंमोनबाबो सासे सानैल' दंमोन आरो बारा बायनो हायामोन दानि दिनावहाय दा नुनायखौ बुंबाय थानोसै आं नोंथां दानि दिनाव ओ दा बहुद एसे ओ आपग्रेद जाबोबाय आरो दानि दिनाव ओंखामखौ संनो गेस बाहायनाय जायो आरो दानिया बफोरखौबो बारा मोननो थांला।
औ।
एनिफ्राय ओ दानियाथ' बिजनेस एसे बिजनेस मावो दानिया आरो फैसाखौ खामायनो थाखाय जोङो रां मोननो थाखाय ओ बयबो खस्थ' खालामो ओ रां गैयाबा दानि दिनाव जेबो मोना ओ मेग गंफोराबो गायना दोनबानो जानाय नंला आरो माने दाना। मैगंफोरखौ गायोबा जोङो बे फाय बे मैगङाव हासार हासार दै ओ एम्फौनि मुलि ओमफाय इखौ मानलानायनि ओ फिथाइ थायनायनि मुलि होनांगौ जायो - बिनि थाखायनो जोङो आरो जिखुन जाया बेलेक बेलेक बेलेग बेलेग ओ आबाद बा माबा मोनसे मावनो थाखाय जोङो ओ मुलि बा बांसिनानो आबोर लानांगौ जायो दानि दिनाव एखायनो फैसाखौबो खामायनो थाखाय गोनां जाबाय आरो। बांसिन। आरो दानिया सब मालानो दाम बारायजोब्बाय। एनिफ्राय औ सिगांनो एसे जों सिगांखौबो बुंलांसै आं एसे सिगांनि समाव मोसौजों बाहायोमोन ओमफाय ओ दानि दिनाव हालौवनायाव एसे सिगाङाव मोसौजों हालौवोमोन जों एसे नुबोनायनिफ्राय बुंबाय थाबाय आङो ओमफाय दानि दिनाव ट्रेक्टरजों हालौनाय जायो आर दे। ओनिफ्राय बे ट्रेक्टरजों हा हालेवनायावबोथ' जोंहा फैसानि गोनांथि जायोना इनि थाखायनो मानसिफ्रा दा फैसानि उन उन बा फैसाखौ खामायथारनांगौ होननानै गोसो होग्रा जाबाय आरो।
औ औ।
औ बिनिफ्राय ओ दानि दिनाव न खौ बांसिन फाखकानि लुसिन नुनो मोनो आरो। इथाजों बानायनाय फाक्का। औ इनि उनावहाय ओ गोज औ इनि उनाव रडफोरखौबो ओ दंफांबोथ' होनो हाला नालाय थिंफोराव इखायनो लहाजों बानायनाय रदखौनो होनाय जायो आरो बेखौ रड होनो।
औ।
आरो दानिया खरसाबो बारा जाहैबाय गासिखौबो आरो हमना ला ओ दानि दिनाव खोन्थानोसै आङो सिगांनिखौबो एसे खोनथाफागोन सिगांहाय दाउ फिबाबो ओ मुलि होआलासेनो फेदेरनो हायोमोन आरो ओमफाय दानिया ओ मेगननि मेगन मेगन मोदै ओंखारनाय जागोन नङाबा खर' बुनाय जागोन दाउनिआ ओमफ्राय थेनथावनाय जागोन। ओमफाय दानिया बेखौ फाहामनो थाखाय औ बेनिखो दानिया फाहामनो थाखाय डाक्टरनि मुलि बा ओ मिन्थिनाय मुलि ओ लक केलाव मोननाय मुलिखौनो बाहायनांगौ जायो आरो।
औ
ओं दे होमबा नोंथां जोंहा समनि आंखाल दोन थ'निसै। औ
औ दे जागोन।
औ